औ खोनादों नोंथां।
खोना नोंथां।
खोनादों।
ओ औ नोंथां खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
थांदो दो ओम फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन दैलां बोथोरनि।
औ औ जागोन नोंथां।
औ नोंथां माइ दाथ' दैज्लां बोथोरा माइफोरखौ माबायदि गायनाय जायो माबाय दि खामनाय जायो बेखौ आबादफोरफोरखो?
औ नंगौ ओ थारैनो नोंथां ओ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर
औ नोंथां।
ओ दैज्लां बोथोराव जोंनि बे ओ आसाम हादोरसायावहाय जोङो माइ आबादखौनो जोंनि गाहाय आबाद होननानै साना लायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे हादरसायाव ओ ओंखाम जानानैसो थांनानै थायो। बिनि थाखायनो जोंहा ओ ओंखाम जानो थाखाय माइ एबा माइरंखौ नांगौ जायो। बे माइरंखौनो जोङो माइ आबाद निफ्रायसो मोननाय जायो। बेनि थाखाय जोङो बे आबाद खौनो गुबै आबाद होननानै सानना लायो जोङो माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जाहाय ओ माइस्लिखौ नांग्रोगोन। बे माइज्लिखौहाय जोंहा औ थांनाय बोसोरफोरनिखौ ओ मा माइखौनो जोंहा दोननानै माइज्लि बानायो। नङाब्लाबो। दानि गोबां सुबुङा। ओ जोंना बाजार दानियाथ' गला बाजार बा नार्सारि बायदिसिनायाव गोबां रोखोम खोमनि ओ माइज्लि मोननाय जायो बेफोरखौ ला नानैबो जोंहा ओ होनाय जायो। बे बेखौ जोंहा माइस्लिखौ लाबखांनायनि उनाव जोंहा हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो।
औ।
बेखौ सोमखांनानैहाय जोंहा ओ बोखांना दोनो। दों जाहाथे दैया सर'नाय बायदि बेनिफ्राय जों दै सर'यो ब्ला जेबोब्ला अब्ला जोङो समान जायगायाव। बेखौ। ओ लखबनानै जोङो बेखौ फेननानै ओ जों बेखौ फाथोनि बस्थाजों एबा जोंहा थालिर बिलाइजों जों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथ थे बे सोमनानै दोननाय माइआ जोंना गुदुं जानानै ओ ओ गाजा बेरो बेनि फ्रायहाय जोंहा बे ओ गाजा बेरनाय माइखौ ओ फोथाराव लांनानै फोथाराव जाय जायगायाव गायगोन जाय जायगायाव फोगोन बे जायगाखौ जों हा मोजाङै एवनानै हाब्रु मोजां बानायना लानाय जायो। औ ओमफाय बे जायगायावनो जोंहा माइस्लिखौ फोना होनाय जायो।
औ फोनायनाय जायो फार्स्टआवनो फोनाय फोगोरनाय उम।
बेनिफ्राय फोखांनानैहाय जोंहा ओ बिदिनो दान दानसे बा दान मोनसे ए खावसे थांनायनि उनावहाय जोंहा ओ बेखौ ओ गायनो जायो। जेबोला गायनो जायो अबोला जों हा जाय जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ मोजाङै एवनानै लानानै लानाय जायो ओमफाय जोंना खोथियाखौ फु बाय। खांनानै ओ बे एवना लानाय जायगायावहाय गायहैबाय बेनिफ्राय ओ गायखांनानै जोंहा ओ दा बिदिनो दैफोरखौ बायदिसिना खौ जोङो नांगौ जखानि होबाय थाबाय बिदिनो बिदिनो होयै होयैहाय जोंहा दान मोन थाम जेबोला जायो एबा दान मोनथामनि बारा जायो जोंहा। माइ फिथाइया थरायनानै ओंखारनानै जोंना। दान मोनथामनि बारोब्ला जोंना। मोनलांनो हमो। बिदिनो मोनोब्ला। ओ मोनोब्ला जोङो ओ जोंनि फोथारखौ जोब बोर समायना नुयो आ रो मानो होननानै बुङोब्ला गासैनिाबो फोथा रा जों ना माइ आबादजों ओ गोमो ए बा सनालिगाबनि जायो आरो बिलाइफोरा राननानै ओ गो गोबां समायना नुनाय जायो। बेखौनो जोंहा नानै लाबो हानानै लाबोनानै ओ जोंनिया सिथ्लायाव नाफैनाय जायो आरो बे माइखौनो नाखांनानैहाय जोंहा मोनथाय जाङै बावहोनानै एबा जावनानैहाय बाख्रि एबा दुलियाव सोनानै दोननाय जायो औ।
सिंदो हानाय जायो ना मानसि मानसिफोरदो हानाय जायो नोंथां एसे फोरमायजागोन? मोजां जागौमोन आजिखालिथ' मेसिं गोबाङानो गि मिसिं दा हायो।
औ नंगौ नोंथां ओ औ। ओ नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंनाथ' दा बांसिन सुबुङा नो मिसिंजों हायो नाथाय आङो दा गोदोनि माइ आबाद मावनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायलांग्रोनि बेनि उनाव आं बुंनोसै जोंना गोदोथ ओ बांसिन सुबुङानो माबा मोसौजों नानानै दुलियावहाय सोना दोनोमोन। नाथाय जोंहा गोदोनि आरो दानि आबाद मावनाय खौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन नु गुबुन। रोखोमै गुबुन जाबोनाय एबा गुबुन आदब। जों मावबोनायखौ जोङो नुबाय जेरैहाय जोंहा दाना। माइखौ खोथिया फोनायनिफ्रायनो जोंहा। गुबुन आदबसो। लालांखायो जेरैहाय जोंहा। खायसे खायसे सुबुङा। जोंना प्लास्टिक बायदिसिना बनानै। बेनि सायाव हाब्रुखौ जाबनानै बेव एसे खोथियाखौ फोनाय जायो औ मानो होनना। होननानै बुङोब्ला जोंना बेखौ मिसिंजों गायनोब्ला बिदि। फोनांगौ जायो आइस। बेनि उनावहाय जोंना बे खोथियाखौ मिसिंदो। गिबियावनो जोंहा ट्रेक्टर बायदिसिना आरो एवनानै लानाय जायो गोदोथ' जोंना नांगोलजोंसो एवोमोन बेनिफ्राय ट्रेक्टरजों एवनानै औ औ औ ट्रेक्टरजों एवनानैहाय। जोंहा। थाब थाब मेसिंजों गायो गायखांनानै बिदिनोहाय माइआ जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला। मिसिंजोंनो हानानै मिसिं दोनो दुख। फोथारावनो नाखायो औ। औ गोदोनि रुसुनायाव दानि मुगायाव गोबां। सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोबां औ गोबां। गोदान गोदान आर। खौ जोङो बाहायनानै माइखौ। गायो एबा गुबुन आबादफोरखौबो बिदिनो मावो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना‌। दानि सुबुंफोरा समनि जोबोद आं।
औ सोरोरदि आ आथिं आंखाालखा।
औ समनि आंखाल बेनिफ्रायनो बे आरो जोंहा गोबां एसे आबादजोंनो जोंहा गोबां ओ रांखावरि खामायनो नाजायो बेनि थाखायनो जोंहा गोबां गोदान गोदान आदबजों हाय माइखौ ओ थाब बिदिनो दिहुननाय जायो
औ
बिदिनो नोंथाङाबो आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना आबाद
औ आबादनि थाखाय बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों बेफोरबायदिनो गायो जोंनिखिंबो जों जेब्ला जोंनो माइनि था- माइनि गोनांथि नालाय
औ नंगौ
आ गुबुयैनो सौनो लांसै फार्स्टआवनो माइनि थाखाय जों माइ गो जायो बे माइलिखो नांगौ जायो माइलिखौ सान साननै सानथामफोरनाव फुख्रियाव हय दंग' हय दला माबा हय बेफोराव स सोमग्रोना दोननाय जायो नोंथां औ दुब्लि फोथार दुबलि माबा दैमा दैसा हक हा हाखरनि फुख्रि बेफोरावबो सोमलायनाय जायो नोंथां बे सोमब्रैनि उनाव बेरनो बोरिनिफ्राय साननै सानथामाव थिखांग्रोना होयो गोरोना दैखौ स सरनो होयो जेब्ला सरायनाय जाबाय बे दैया जोबबा जाजोबखांना बेयाव ओ न'फोराव सोरबा प्लास्टिकनानै फोर किसुमान धाराफोर फोराननानै दोङो बेखौ फोराननायनि उनाव बेनि सायावनो किसुमान थास लायो प्लास्टिक खोब खोबना हायो बेफोर जाबाय गाजा बेरनायनि थाखाय जेब्लाय बे गाजा बेरखांबाय उनाव जेब्ला दुब्लिफोराव फोथारफोराव किसुमान नांगोलदोबो हेवो किसुमान मिसिंदोबो एवो आजिखालिथ' मोसौ मोसा मोनबो गैलांला आजिखालि ट्रेक्टरफोरानो बांद्राय एवो बे टेक्टरजोंनो एवग्रोजोबना लायो दुब्लि फोथारखौ जेब्ला इनि खोथिया फोनाय माबा खोथि खोथियाखो जेब्ला फोनाय जागायाव बेखौ माबा खालामनाय जायो आरो हेवगो जोबना लानानै दुब्लिखौ मोनग्लि नंगौ नोंथां बेखौ मोनलि होजोबना लाना बेखौ जेब्ला बेखौ सारनो थ जायो आखाइजों सारसे आखाइबो आखाइजों बांसिन सारनाय जायो बे खोथियाखो सारनानै खोथिया सारखांनाय जोबनाय जाबाय बे गाजा दब्लायसे बा दब्लायनै बेखौ फोखांजोब नालाय नोंथां बे बिदानखौ जेब्ला बे बिदानखौ फोखांनायनि उनाव बे जोंना जेब्ला बिदाना मास मोननै मोननै देर मा बे सम नांगौ नोंथां बे सम नागावनो किसुमान दुब्लि फोथारखोबो आबाद साफा सुफ सुफा खालामना लायो किसुमान जेंसि जेंला थानाय माबा माबा थानाय फोरखो फोरखौबो साफा सुफा खालामना लाखांना जेब्ला इनि खोथिया लावहांबाय बेखौबो हालेवना लायो बेफोरखौ दुब्लि फोथार आबादफोरखौ मावनायदो जेब्ला हावखांजोबना लाबा जेब्ला फोरखो अलटटेल मोन रिबजोब्बा जेब्ला एखौ मास मोननै मोन सानथामनि उनाव बेखौ फुग्रुनायबो नाथाय जोंनि फुग्रुनाय फालि फैबायना नाथाय बे फुग्रोनना लानांगौ बेखौ जेब्ला दुब्लि फोथारा मोनबा हामबा खो खोथियाबो टाइमिं जाबाय गायनो बेखौ गायनो थाखाय जेब्ला जोङो रुवानि नांगौ जायो दुब्लि फोथार आबादफोरा मोनजोब्बा बे दुबलि रुवानिफोरफोरखौबो खोथियाखौ किसुमान फुनाबो लाग्रोनांगौ फुना लाग्राबा साबसिन जायो नोंथां फुना लाग्रोबा गायनो थाखाय मोजां जायो बेखौ गाय किसुमान आरो फुटबल गायब्र खालामो नालाय नोंथां एसे खस्थ जायो आरो रुवानिफोरा
औ नंगौ
औ औ औ नोंथां खोनादों ना नोंथां फुगना लाना रुवानिदो बे दुब्लि बोथोराव सोरबा बिगासे गायो बिगानै गायो निजेनि आबाद खेथि मावग्रानि बिखय आरो बिदिनो जोंखौ गायग्रोना लानाय जायो रुवानि वानि लिंनानै बेखौ गायना जायो फिर इखौ गायखांनाय उनाव गायखांनाय उनाव जों गायखांनाय अल फिनिसिं दुब्लि फोथारा बेदिनो गोथांङै समायना रमायना नुयो आर बे दुब्लि फोथारखौ जेब्लायो एनि टाइम जाय गायखांनाय उनाव बेखौ गेजेर गेजेर दैबो नायनाय जायो गेजेर गेजेर हासारबो होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
मोननै मोनथामनि उनाव बे हासार सासार होखांजोबनायनि उनाव जेब्लायो गोज्जा राथिथि जाबोयो आर नोंथां। एसे माइआ जेब्ला मोननो साहोस समाव मो
औ
जेब्ला इनि मास मोननै मोनथामावथ मोनखायो नालाय ना नोंथां बेफोरफोरो
औ नंगौ
एखौ मोनखांबोजोब्बा बेखौ दानिया हानाय फारि फायबाय किसुमानथ' मिसिंदोबो हायो किसुमानथ' आजिखालि आथिलावफोराव मानसिफोरदोबो हायो बांद्रायानो दानि आथिखालफोराव मिसिंङानो हानाय जायो देनाय किसु किसु मानसिबो हानाय जायो मिसिं द हक माबादो हक बेखौ हानो गोनां जायो नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ?
ओं औ खोनादों।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो हानाय जायो आरो नोंथां औ। खोनादों नोंथां। बेफोरबायदि हानाय जायो मानसि हक मिसिं हक बेफोरबायदि दिनो हानाय जानायलाय जायो आरो नोंथां न न फोराव हानानै लाबोनाय जायो नोंथां। औ बेखो नफोराव लाबोनाय जानाय आरो फिल बिदिनो नफोराव दामोल खामना दोनो किसुमान किसुमान दुब्लि फोथारावनो नाखायो। बेफोरबायदिनो आबाद खिथि थि मावग्राखो इदिनो आबाद मावो आरो नोंथां। नों-नोंथां मोननिखिं एसे फोरमाय जागोन नामा? माइखौ ओ गायना ओ सुब गायो माइनि बहुथ बिभिन्द' बिभिन मुं दङ नालाय। किसुमान जोसादों खिसुमान मायबादों एखो बायमान फोरमाय जागोन नामा? मा मा माय
नंगौ नोंथां औ दानि मुगायावथ' गोबां गोदान गोदान ओ माइ ओंख खारबोदों। बेनिखायनो जोङो ओ जोसा मायब ब्रा। थेंगाय बिदि बायदिसिना गायो। बिदिब्ला नों नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नोंथां नोंथां गोजोन्थों नोंथां औ औ गोजोन्थों।